औ
औ हेलौ खोनादों ना?
औ खोना
औ
आदसा नोंथाङा मा खालामदों।
ओ दङ नै ओरैनो जिरायनानै
आतसा आंनि माथो जांखिनाय
औ खोनादों।
लेट खोना हैयाखैथ' एसेबो
एसे लेट खोनादों खोनानाया अब्लाबो मोजां क्लियार खोनादों दे।
अ आंनिया माने एसे नेट्रकआ इसु जागासिनो दं
औ
औ आतसा नोंथांङा ओ फ्रि दंङ दा दायो?
औ दंङ फ्रियैनो दं
नोंथांङा फ्रिब्ला जों एसे सावरायजागोन नंङा होमबा
औ सावरायनो हागोन
औ आतसा नोंथां ओ जोंनि ओ दानि गोदान मुगायाव नंङा होमबा
औ
ओ आबाद मावनाय खान्थिया माबायदि निख्रुइ गोदो माबासिन मोननामा
औ खोब मोनसे मोजां सोंथि नोंथांनि सोंथिया ओ जों बुंनो थांङोब्ला गोदोनि समाव जिबायदि आबाद मावोमोन आरो आथिखालनि समाव जा माबायदि आबाद मावो बेजों गोबां फाराग थानायखौ जों नुनो मोनसै नंङा होमबा नोंथां ओ गोद गोदोनि समाव गोबां बर' सुबुं माहारिफोरानो माबोरै मा रोखोमै आबाद मावोमोन होननानै बुंङोब्ला जों थोंजोङै बुंनो हायोमोन जे गोबां सुबुंफोरानो मोसौजों हालौवनानैसो दो आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनोमोन नोंङा होमबा नोंथां दा बे बे मोसौजों हालौनाय समाव गोबां सम नांगौ जायोमोन जेरैबायदि बिगासे से हाखौ हालौनो थाखायनो साननै बा सानथाम बैफोरबादि सम लानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव ओ माखासे बिगियानारि दाजिमफोर दिहुननायनि जाउनाव ज जेरैबायदि ट्रेक्टर आरो माखासे हालौवग्रा आरो मा होनो माखासे माइक गायग्रा जन्थ्र एबा आगजुफोर दिहुननायनि जाउनाव मामोननो आबाद मावनाया गोबां गोरलै जानानै फैबाय नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
ओ जायनि जाउनाव आबाद मावनायनि बेलायाव गोबां गोरलै जानानै फैबाय आरोबाव मा होनो ओ गोदोनि समाव बिगासे हाखौ हालौनो थाखाय जेरैबायादि साननै सानथाम सम नांगौ जायोमोन नाथाय दानि मुगायाव बिगासे हाखौ हालौनो थाखाय माथ्र जि मिनिट बा जिबा मिनिट बा नैजि मिनिट बैफोरबादि समनि गेजेरावनो मा होनो बिगासे हाखौ हालौनानै फोमोननो हानायखौ जों नुनो मोन मोनसै आरो थां बुंनो थांङोब्ला गोदो गोदायनिफ्राय जिबायदि मोसौजों हालौनानै आबाद मावबोदोंमोन बेनिफ्राय दा ओ गोबां बिथिंङाव जौगाबाय एबा मा होनो जौगाले ले एबा जौगा थाखोसिम थांनो हाबाय होननानै जों बुंनो हायो। जायनि जाउन उनावनो गोबां सुबुंफोरनि न'खराव आथिखालाव मानो मोसौ सिबिनायाबो गोबां खम जालांबाय आथिखालाव आरोबाव मानो ओ जोंनि ओनसोलाव फोथाराव गोदोनि समाव बयनिबो दुब्लियाव मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव मानो गामि ओनसोलाव न'खरसे बा न'खरनै बैफोरबायदि खौल' मोसौजों हालौनायखौ नुनो मोनसै बांसिनखौनो मानो। ट्रेक्टरजों हालौनानैसो आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
ओं ओं।
बेनिखायनो मानो आरो मानो गोदोनि स समाव बिगासे हाखौ गायनो थाखाय मानसिफोरनो एसे ओ मानो आइजो माहारिफोरनो बो गोबां मा होनो समफोर नांगौ जायोमोन जे नाथाय आथिखालाव मानो माखासे माइ गायग्रा मेसिनफोर दिहुननायनि जाउनाव बेयाव मानसिफोरनिबो एसेबां गोनांथि गैलायलिया। जेरैबायदि मेसिना हालौगोन मेसिनानो माइखौबो गायगोन। बेबायदिनो गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदोनि समाव बुंनो थाङोब्ला आबाद मावनाय एबा माइ गायनायनि बेलायाव गावजों गाव हेफाजाब होलायनानै जेरैबायदि सावरिफोर लिंलाय लायनानै बा माइ बदलफोर गायलाय लायनानै आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि ओ लिंथ'लायना नै बा मा होनो सावरि बादालि जालायनानै बैफोरबादि हेफाजाब होलायनायखौ जोबोर खम नुनो मोनसै। जायनि जाउनाव गोबां न'ख खरफोरानो बा आबाद मावग्रा न'खरफोरानो हाजिरा एबा रां होनानैसो मानसिफोरखौ आ माइ गायनो बा खोथिया फुनो लिंनायखौ जों नुनो। मोनसै आरो नोंथां ओ जानांगौ नोंथांमोननि बेलाया नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो आबादखौ मावो नङा होमबा। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माव नाय आबाद एबा बैफोरबायदि गोदोनि समाव आरो आथिखालाव माबायदि आबाद मावनाया सो सोलिबोदों बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
जेरै दान खमायलाङो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो मावो।
आबाद आबादाथ' जोंनिया गासैयावबो जेरावबो एखेयानो नङा होमबा।
औ एखेआनो।
हा
औ औ खोनादों। ओ खोना खोनायाखै नामा नों थांआ।
हो मा होनदों?
ओ औ दे बुंलाय खोनादों दे।
अ खोनायाखै नामा नोंथां?
खोनादों खोनादों दे बुंलाय।
अ आबादाथ' जोंनिया जेरै गासिबावबो एखेआनो नङा होमबा बेबायदिनो जेरै नों थाङा बुंदों बेबायदिनो मावो नाथाय आं बेखौसो बुंनो सानगोन दि जोंनिया गोबां ज दाजेम ओंखारदों नङा होमबा बेफोरनि। जोंनिया माखासे गोरिब हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा सुबुं नङा होमबा बै सुबुंफोरा
बै सुबुंफोरा माने मेक्सिन बायदि जुन्थि ओंखारनायनि थाखाय गोबां खामला हाजिरा नागिरनानै मोनैखौ जों नुनो मोनबाय आरो माखासे समफोराव बिथांमोना ओ हाजिरा खालामा नागिरबायनानैबो मोना। जायनि जाहोनाव बिथांमोना ओ। गुबुन गुबुन जायगायाव
थांनानै खामानि मावहैनांगौ जायो जायनि जायगायाव जायनि जाहोनाव बिथांमोना गावनि न'खौ गारनानै गुबुन जायगायाव थाहैनानै माखासे सुबुंफोरा बिसि फिसाय फोरखौ गारनानै गोजान जायगायाव थाहैनांगौ जादों नङा होमब्ला
औ नंगौ थारैनो
बुंनो थाङोब्ला बे जुन्थि ओंखारनाया मोजांबो बेखौबो बुंनो थांनांगोन जों
औ नंगौ।
बेखौ मा जोङो आबाद आबाद फोथाराव सुबुंफोर खौ ओंखारनायखौ खोब खम नुसै जायनि जोंनि जायगायाव आबादनि बिबाङा जोबोद खम जाबोनो हादों आरो जाय आबादफोरा दिनै दिहुनजादों बै आबादफोरा फोरनि बेसेना बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दं जेराव गोरिब सुबुंफोरा बायनानै जानो जाग्रा सुबुंफोरा बायनानै जानो हायि जालांबाय जों बेफोरखौ नुदों आरो
औ नंगौ
औ जायनि थाखाय गुबुन फारसेखै मोजां जादों गुबुन फारसेखै जादों गारजि जादों थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव ओ गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय सावरि बादालि जानाय
औ औ।
बै सावरि बादालि जानाया जोंनि जोंनि बे जायगायाव गोबां खम नु सै
औ नंगौ।
जायनि थाखाय सावरि बादालि जानाय गैयिनि थाखायनो जोंनियाव खौसेथि खौसेथिया दंब्लाबो गैयै बायदि जालांदों आरो।
औ नंगौथारैनो
नोंगौ गोबां जायगायावनो गोबां जादों नाथाय खोब समाव जोंनि गेजेराव बांसिनै जों बेबायदि खौसेथि गैयैया जालांनाय जों नुदों जेराव बिफद आफद जायोब्ला बै न'खराव साफि हैैनाय बेफोर जेने थेने। दंसै आरो दा जोंनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला
आं बेखौनो बुंनो सानो जे ओ जेसेबांखि जुन्थियारि ओंखारा मानो नाथाय मानसिजों मानसि हेफाजाब होलायनाय थायाब्ला जौगानायनि लामायाव एसेबाबो ओ उनफिन जाना थागोन आरो।
औ नंगौ बाथ्रायाथ' थारैनो सैथोआनो ओ गावजों गाव हेफाजाब होलायोब्लासो मानो जों गावजों गाव सिनायथि जालायनो हागोन। आरोबाव मा होनो जों गुबुन हारिफोरजोंबो जुजिनानै दावगालांनो हागोन। गोन नङा होमबा नोंथां। बेनिखायनो बे माखासे ओ बिगियानारि आगजुफोर दिहुननायनिफ्रायबो जोंनि माखासे गोबां गाव गावजों गाव गोरोबलायनानै थानाय हेफाजाब होलायनायफोरा खम जाबोखादों नङा होमबा।
औ नंगौ।
औ।
आतसा नोंथां
औ।
ओ जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा गुबुनफोर समाव सावरायनोसै नामा जोङो।
औ जागोन दे नोंथां जोंना समाबो जोबनानै फैबाय नङा होमबा।
औ औ दे होब्ला ना औ दे। दे।